अ सान्दि नोंथाङा मा मावगासिनो दं।
दाहानदि जिबो मावाखै नोंथां ओरैनो दं नै। दंथ'योबा
अ नोंथांजों आङो फंसे बाथ्रा रायलाय होननानैसो कल खालामनाय जादों नोंथां।
अ
नोंथाङा दा फ्रियावनो दंना?
फ्रियावनो दं नोंथां औ।
अब्ला राय्लायनो हागोना नोंथां
हायो नोंथां।
माने आं बिदिनो न' फिजाग्रा जिब जुनारफोरनि सायावसो सावरायनो थादोंमोन आरो नोंथां। बिदिनो अमा बोरमा हांसो दाउ औ नोंथां। माने अमाखौनो बुंनोसै आं।
ओ
अमा आथ' न'आव फिजाग्रा मासे जुनार उम अमानोथ' जों गुन्दै थास' अफ्रि ओंखाम होनांगौ नाङाबाथ' थांना थानो हाया हानाय नङा अमायाबो
ओ
आरो अमाखौथ' सानदुं अखा बिदिनो माने बांद्राय सिजाबा लोमजायोबो अमायाबो
ओ नोंथां
आरो अमानि थाखाय मोनसे गन्द्राबो मानो नांगौ जायो नोंथां।
ओ
आरो अमायाथ' अफ्रिबो जायो।
उम
अफ्रिजों माने अमाया बांसिन माने एसे थाब देरसिनो आरो नोंथां।
अ
आरो अमाखौथ' जों बर'फ्रा बयबोआनो जायो जानो गोथाव मोनो। बर'नि मोनसे ओंख्रि
औ
आरो दाथ' अमानि दामाथ' ब्रैजौ बाजौ थांबाय नोंथां। आरो दानि जुगावथ' मानसिफोरा माने बांसिनानो अमा देरनायनि मुलि मेडिसिन होनाय नुदों नोंथां माने आंनि थाखायबा बे मेडिसिन मुलिफोरखौ होैयानो मोजां जागोन आरो नोंथां। मानो होनोबा जों गासिबो सुबुङानो अमा बेदरखौ बायनानै जायो।
नगौ नोंथां।
नोंथाङा बिनि सायाव दा मा बुंनो सानो?
होनबाथाय बिदिनो नोंथां अमा होनोब्ला ना अमा अमानो जोंनि बर'नि लकेल अमा
औ
बेनो आरो जोंनि बर'फोरनि फ्रेबेट बेदर आरोना नोंथां अमा बेदर होनोब्ला। जोंनाथ' नोंथां ओ इदिनो आलासि आलासि फैबाथाय जोंना ना नोंथां दिनो हाथायफ्राव जोंनाथ' आलासिनो जाहोनो थाखाय बेदर नां बेदर होयोना नोंथां? बेखायनो जोंना इदिनो दिनो अमा बेदरफोरखौ जोङो आलासिफोरनो जा-जाहोनाय जायो आरो। आरो आलु आलुआनो आलुजों अमाजों जोङो संनाय जायो। बांसिनानो जों आलुजों अमाजों आलासिफोरनो जों जाहोनाय जायो। एवनानै भाजि आरो जों आरोथ' जों अ अम ओ मा होनो न'आव फिनाय अमा नालाय जों इदिनो जोङो जों जानाय बे अमा अमा ओंख्रि बा इदिनो नाफोर इदिनो थास' ओंख्रि बां थास' ओंख्रि दालि ओंख्रि आलु ओंख्रि इदिनो जों जों मानसि जाख आदार जाखांनानै जों ओंखाम खालायखौ जों आरो अमानो जों गुन्दैजों लगायना होनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
आरो जों इदिनो अमा बुन्दा बा बुन्दि लाबाथाय जों बुन्दि लाबाथाय जों इदिनो फिसाबो होनो हायो।
औ औ जोङो मासे माने बुन्दि बुन्दि लाबाय जों बुन्दिखौ माने जोलै माने जोलै बाराय होनोबा जोङो मासे बुन्दानि गोनांथि जायो नोंथां।
उम
बिनिफायसो जोङो फिसा मोनो।
उम
फिसाया अब्बा अमाया बुरजा होयो अब्बा अमाया माने इसे होयो आरो जातनि खोथा थायो नोंथां।
ओं। आरो अमा फिस आरो अमा फिसानो होनो थाखाय जोङो गोरलैयाव इदिनो ओंखाम गेफे संनानै होनांगौ जायो आरो नोंथां। अमा फिसायावथ' जों उम अमा फिसायावथ' गुन्दैफोरखो जानो हाया नालाय ओंखायनो जों इदिनो माइरं गेफे दिनो ओंखाम संनानै होहोनांगौ जायो आरो।
नोंगौ नोंथां एंखुर बिदिनो आरो जों अमा फिसाफोरखौ गोबां आबदार लानांगौ नोंथां।
उम उम अ जोंथ' अमा आदार होआबाथ' देरा नालाय अमाफोरा ओंखायनो अमा आदार होनांगौ जायो आरो।
औ
आरो अमा अमा गिदिरफोरनिथ' जों आरो मा होनो आदार गैयाबाथ' जों थास'फोन थास'फोर नागिरनांगौ जायो हानानै संनानै रु थास' बिदिनो रुनानै होनांगौ जायो।
औ नोंगौ नोंथां थास'जों दै होबाय
आरो अमाया आरो अमाया औवानि बे औवानि औवा ओंखारहोनाय बिदिनो औवा गोरलै ओंखारजाय खिलिजेननायखौ अमाफ्रा बिजौफोरखौ जालाबायो आरो
औ जायो नोंथां
अमा होनोबाथ' जोंनाथ' अमा होनोब्लाथ' जोंथ' हाथायावसो लाङोना नोंथां ओंखायनो
औ आरो गामि गामिबो बुथारो बिदिनो माबा माने
उह
जोंनि अमाखौ बैसागुआवबो बुथारो गामियै ओमफायना इदि हाबा हाबा खेराइ बिदिनो मागो
सब न'खरावनो अमा थाजोबा आरोना सब न'खरावनो अमा थाजोबा आरो नोंथां
औ थायो नोंथां सोरबा खायसेया लानो नागिरालै नोंथां
औ
औ माने बिदिनो सोरबा सोरबा लायो सोरबा सोरबा लाया आरो
ओं बिदिनो गुन्दै बायनो हाग्राफ्रा लायो आरो गुन्दै बायनो हानाय हानि हायैनि खोथा थायोना नोंथां
आरो सोरबा सोरबा माने लानोनो माने लेथ्रा मोनो आरो नोंथां
उम
जायगाफोराबो माने सोरनाबा सोरनाबा सुबिदा गैया जायो अ खानो बबाव दोननो
आरो अमानि बे खिनाय खिनाय खिन-खिनाय गेसफोरा मोनामोना नोंथां
औ औ मोनामो नोंथां
ओंखायनो बेनि थाखायनो मान बेनि थाखायनो मानसिफ्रा असुबिदा मोना मोनामजानायनि थाखायनो सोरबा सोरबा लायो सोरबा सोरबा लाया आरो
बेनिखायनो माने अमा दोनग्रा एसे गोजानाव बारि एबा एसे माने गोजानफोराव मोनसे गन्द्रा लुनानै दोननाया मोजां आरो
बिदि न' खाथिफ्राव खानानै दोननानै बिदिनो थायोब्ला बिदिनो बिनि अमा फिसिनायफोरा मोनाम गोसाजोबगोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां आरो मानसि दसि दुुनसि फैयो न'खरावथ' फैखायो नालाय मानसियाथ' बेफोराव एसे उसुबिदा जायो आरोना नोंथां
अमाफोर खाारथियाव खालाथाय आरोना नोंथां
औ औ
ओंखायनो अमाफोरखौ न'नि एसे बारिफोरनि बारिफ्राव खानानै दोननांगौ आरो
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जों मा होनो अमा अमाखौ जों फिसानिफ्राय फेरेनानै जों बिदिनो मा होनो देरबथाय जों बिदिनो सल्ल' हाजार बिस हाजार गाहाम मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो अमा होनबाथाय जोंनि बर'नि बेदर आरो
औ औ गोबां मानसियानो अमाखौ जानो मोजां मोनो नोंथां
दानि जुगावथ' हाथायफोराव थोस्लाबलायबावासो।
अमा होनबथायो जोंना मा होनोलाफोर थाखाय आलासिफोरनि थाखाय जोंनो अमा होनबाथाय जोंङ आलासिफोरनि थाखाय बांसिनानो जाहोयो आरो दा मानसिफ्रा।
आरो हाबाफोरावथ' मानै माथाम माब्रै गाहामबोथारो नोंथां अबेबा अबा
हाबाफ्राव बांसिनानो बिदिननो अमाफोर होयो आरो।
औ औ बांसिनानो आंथ' अमाखौ नुयो गामि एरियायाव।
ओंखायनो सबनावबो न'खराव दानाय ज अमा थाजबो आरो
औ थायो नोंथां माने एसे
फैसा मोनो नालाय न'खरफोराव एसे रेहाय जायो आरो नोंथां
बिदिनो सोरबा सोरबा बायनो हायिफोरा बिदिनो फवासे बा आदा खि लांनानै जाहोयो बिदिनो सोरबा माहाजोननिफ्राय बिदिनो फेननोनो सेरनै सेरथाम बायनानै लाङो आरो ह गे
औ औ नथों नंगौ
सोरबा फैसा गैि सोरबा फैसा थानाय सोरबा फैसा गैयि जायोोना नोंथां
औ आरो मानसिफोरा औ औ माने फिसानिफ्राय ह हथायनिफ्राय बायनानै आदिबो लोङो
ह
नुदों आं माने माखासे मानसिफोरखौ
जों आरो बे अमानु फिसा जानायखौ जों बिदिनो एसे देरहांबाथाय जोङो आदार जान हाबाथथाय जों हाथायफ्राव फानो ना नोंथां। बे्रिखौ फानानानै जों मानसियाथ' बायनानै लांन आओथाय आरो अमा फिसानि दामाथ' मासेबाव सारि हाजार गाहाम जायोोन
औ बै खेबसेथ' सय हाजार गाहाम थांदों नोंथां
औ दा जोंथिंजाय सारि हाजार रा दंथां
अ जोंथिं दा साराय सारि हाजार होनदोंमोन दाखालिै नोंथां खोनादोंमोन आरो आं। अमा खौथ' औ बुन्दाखौ एसेबाबो बांसिन मोनो खोमा ना नोंथां दामा
ओ बुन्दाखौ बांसिन नामदोंथायाय
औ
बुनदीया दाम खम जायो
औ
आरो बै खेबसेथ' अमानि बेमार फैदोंमोन नोंथां
औ
यावथ' जोंहा जोंहाबो माने आदार जाया बिदि जादों आरो नोंथां जोंहहाबो मानै जादों नोंथां बे समाव
औ
बिराद लस जादों हाथायावबो माने फाननो मोना बिदि पुलिसफोर माबा फबना दोनफैनाय एसायलायनाय जादों आरो।
दे होमबाना नोंथ नोंथ रायलायनानै गासग बेखौ मोजां मोनबाय उनाव हमफिन लोगो हमफिनसिगोन।